औ
अ नोंनानो जादों । सि डाब्लिउ इसनि थाखाय माबायदि लिरगोन नोंथांना ।
बेनोसैब्रा एनो एसाआइ मेथखो जेरै दो‌ ओरै लिरगोन ।
आत्सा दसथा फयेन लिरनो होदोंमोन ना
दसथा फयेन ना
उम
दसथा पयेथआव इन्ट्रदाक्सनबो होनांगोनदां ओमफ्राय कुनक्लजनबो
अ इन्ट्रडक्सन कनक्लुसन थागोन
ओम ओमफाय दसथा फयेथ लिरनांबाय ।
उम आङो डिसक्रिपसन बायदि लिरदों ।
नङाबाबो डायरेक्ट दांना‌ हो जिपिटिआव मारिना हो डाइरेक्टलि ओ एसाइमेन्ट होननानै बेफोरखौ नाया ना इसोर नायबाय थाया ।
ओमफाय नोंथांमोननि गामियाव मा मा बिफां लाइफां दं । फोरमायलाय एसे
दा बेयाव आरो मा बिफां लाइफां थानो थाइजौ खान्थाल
औ
ओ इनो थागोन बोग्रि
ओं
माइ गायखांबायना नोंस्रा
माइ गायबाय दं गायखांआखै न'निफोरा गायबाय थादो ओमफाय ओ सुनिबार खालि हाजिरा लानो ओंखारादों ।
अ ओ जोबाखै जोंजा गायबाय दोङो बेलेगफोरा आरो उम जों जोंनि जा आरो जाथ'वाखै बा लास्टआव गायगोनदां जाहा
अ जोंनिथिं माने मानसिफोरा ओ माने गायथे जुबो ना ओंखाय जोंहाना आरो